अ हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ।
अ औ नोंथाङा औ। फ्रि दंब्लाथाय नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो राव रायज्लायनो ओ होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथांआ
औ मा सावरायनोमोनब्ला नोंथां।
अ माने ओ ओरैनो मागो फोरबो बा बैसागो फोरबोनि सायानो एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आं नोंथां नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे।
अ बिदिब्ला ओ बैसागो फोरबो होनोब्लाथो। नोंथां बे बर'फोरनि मोनसे गोबां‌। रंजालि सान नङा होनबा बेखौ बर'फोरा गाहाय फोरबो बेखौनो बर'ल नङा एसामिस सुबुंफोराबो ओ फालिनाय जायो।
औ औ।
गावबागाव मोनसे हारिनि माबाखौ फालिनाय जायो आरो ना समाव ओ स जों बर'फोरा आफोरखौ माबोरैहाय खुङो होनब्लाथाय ओ माने ओ बैसागोनि बैसागोनि सिगांनि सिगांनि सैथ्र दाननि जोबथा खालारनिफ्रायनो खुंनाय रखम जायो आरो ना। बैसागोखौ बैसो सेथ्र दाननि जोबथा खालारनिफ्राय खालाराव मोसौ बैसा गो होननानै फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागो खालि ओ सुबुंफोरा फुङावनो ओ लाव फान्थाव बा बादिसिनानि माला सुनानै आरो बायदि बिलाइ माला सुनानै आरो साराय खान्थानि ओ थाव जानाय थावजों लगायना नै
औ
थारैनो ओ गाखंजों ओ मोनथाम हास बेखौ मोसौनाव गोसोम गोसोम दाग फोननाय जायो आरो बिदिनो गोसोम गोसोम दाग फोननानै ओ मोसौखौ ओ थुखैनानै ओ दुब्लि फारसे ओ होनानै लांनाय जायो आरो। इदिनो होना लांनानै ओ नै बे ओ फान्थाव बा ओ लावफोरखौ हानानै ओ जि थायो बेखौ मोसौनि ओ फारसे सारनानै ओरैनो मोन से मोनसे ओ माबा सल' रोजाबनाय जायो आरो जेरै लाव ओ जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था होननाय ओ बिमा गायदे बायदि दाजा बेफोरबायदि रोजोबनानै फैनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदि बेखौ माबाखांनानै फैना न' फारसे फैनानै न' फारसे फैनानै ओ माबा ओ बेखौबो ओन
औ
बारि बागान बारि बागान एसे बारि बागान बा गय बागानफोराव सारना होफैनाय जायो आरो। आरो बे मालाफोरखौ न' बा फाख्रि बा गलि बायदिसिनाफोराव थेबनानै दोनफैनाय जायो आरो बे मालाखौ।
ओ औ
औ बेबायदि ओ फालिनाय जायो आरो मोसौ बैसागोखौ। बेनि उनाव ओ बैसागोनि से खालार खालि ओ बय बो जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोरा ओ इसोरखौ ओ इसोरखौ बाथोखौ बाथोनि इसोरखौ ओ बयबो ओ फुजिनाय जायो आरो ओ सोरबा सोरबा बाथौ गोदान दुमनानै एबा सिजौ गोदान ओ गायनानै इसोरखौ खुलुमनाय जायो आरो आरो इसोरखौ खुलुमखांनायनि उनाव ओ उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनाय बोर बिनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि ओ खान्थिखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बैसागो फोरबोआव ओ बेनि ओ नैथि साननिफ्राय
औ
बैसागुनि नैथि साननिफ्राय ओ बर'फोरा गाजा गोमजायै ओ बर' हिन्जावफोरा ओ गोजा गोमो दखना आर'नाइ फालि बायदिसिना लानानै आरो हौवाफोराबो ओ बर'नि गामसा आर'नाइ बायदिसिना जोमनानै ओ गामि गामि ओ मागिनो ओंखारलांनाय जायो आरो।
मागिनो ओंखारलाङो औ।
अ औ बिदिनो बोराय बुरैफोरा एक्सट्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा एक्सट्रा बिदिनो हानजा नांनानै ओ गामि गामि न'खर न'खर ओ माइरं बा फैसा बायदिसिना मागि हैनाय जायो आरो नोंथां ओ बे बैसागो फोरबोखौ आरो बर'फोरा स्नि सानहालागै खुंनाय जायो नोंथां
औ औ
ओ नोंथाङाबो एसे बैसागो फोरबोनि बागै एसे जा मिथिगौ बेखौ ओ फोरमायना होलाय नोंथां
औ औ औ दा बैसागो होननानै बुङो ब्लाथ' जोंनि बर' समाजनि मोनसे मानो होमबा गाहाय रंजाथाइ फोरबो होननानै जोङो बुङो आरो नङा होनब्ला नोंथां दा बैसागो बोथोर माने बोथोराव बा रंजालि बैसागु समाव नोंथाङा जि जोंनि माखासे नेमखान्थिफोर थायो बेखौ नोंथाङा फोरमायलांखाबाय जे आ बेनि उनाव जोंहा माखासे माने रंजानाय लायो बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा फोरमायलांखाबाय बेनि उनाव आं माने बेखौ बुंफिनला नाथाय जों माबायदि जों रंजालि फोरबोखौ जोंनि ओनसोलफोराव फालियो बेखौ आं बुंनोसै औ दा बेफोरबायदिनो जोंहा जोंहा स्नि सानसिमहालागै माने रंजालि बैसागुखौ माने फालिनाय जायो आरो दिनैनि मुगायाव
अ औ
नाथाय गोदोनि समाव माने बे रंजालि बै बैसागोखौ से माससिमहालागै फालियोमोन बा रंजायोमोन होननानै गोदोनि सुबुंफोरा फोरमायो आरो जों खोनाबोदों आरो
औ औ
बेनि उनाव जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां ओनसोल ओनसोलाव माने मा खालामग्रा जाबाय दिनैनि मुगायाव माने माखासे फांसन बैसागु फांसन खालामनानै बेखौ खुंनानै बयबो माने मेथाइ खननाय रंजानाय माखासे माखासे कमटटिसन सोरबा हांसो हांसो हमनाय बादायलायनाय सोरबा गुबुन मोनसे दै बोरि खेला बेफोरबायदि गोबां खेलाफोरखौ माने जोंहा बैसोगोरा सुबुंफोराबो गेलेलायनायखौ जों माने गेलेलायनानै माने बेफोरबायदि फांसन खुंनायखौ जोङो गोबां ओनसोलफोराव नुनो मोनफैबाय आरो दा औ बेफोरबायदिनो माने जोंनि ओनसोलफोरावबो दाब दाब जायगायाव माने गावबा गाव गामिफोरनि गासैबो बै गथ' गथाय हौवा हिनजाव ज' लोगो नांनानै माने माखासे जोंनि हारिनि हारिमुनि जि दामग्रा आगजु खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै माने दिनैनि मुगायावबो ज' ज' ओंखारबोनानै जोंनि हारिमुखौ लाखिनो बा फोथांना लाखिनो थाखाय माने सानायखौ बा मागिथिंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
औ औ औ
औ बेफोरबायदिनो माने
ओ
बर' समाजाव रंजालि बैसागुखौ माने गाजा गोमजायै फालिनाय जायो दा रंजालि बैसा बैसागुखौ बेफोरबायदि फालिखांनायनि उनाव माने मागिखांनायनि उनाव माने माखासे न'खरफोरा मागियोब्ला जि सोरहाबा माइ रं जि हायो सोरहाबा फैसा बेफोरबायदि हरनायखौ माने जि हरो बेखौनो आजावनानै लाबोनानै रायजोनि न'फोराव माने ज' खालामनानै
उम
मोनसे जोंहा गामि हैनो माने ना बेखौ जानाय जायो आरो गथ' गथा इ बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला ज' ज'नो बेनिफ्राय लास्ट बैसागोखौ बिदाय होनाय हिसाबै माने बे खानाखौ जानानै खेबसे मोजाङै रंजास्रानानै माने बे रंजालि बैसागोखौ बिदाय होनायजों लोगोसे माने रंजालि बैसागोखौ फोजोबनाय फालिनायखौ फोजोबनाय जाथयो आरो
अ अ अ अ अ
दा बेबायदिनो माने रंजालि बैसागो खौ जोंनि बर' समाजाव बेफोरबाददि फालिनायखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो माने नुबोगासिनो आरो दिनैनि मुगायावबो ओ नुबोगा नुदो नुगासिनो आरो
उम उम उम
नाथाय दिनैनि मुगायाव माने गोबां मानसियानो माने खायसे समफोरखौ समफोरनि मिलायैनि थाखाय खायसे माखासे जाहोननि थाखाय गावबा गाव न'खरनि रांखान थिनि जा हालोद बेफोरखौ नायनानै खायसे खायसे सुबुंफोरा माने बे रंजानाय आ माने बाहागो लानो हाया जायो आरो नाथाय थेवबो माने गोसोआ माने गाव बाहागो लानो हायाब्लाबो माने बे रंजानाय सुबुंफोरजों रंजानाय सुबुंफोरजों लोगो जाफानानै बा गाव माने बे रं रंजानाय सुबुंफोरनो माने दान हरनानै माने गावनि गोसोनि जि रंजानाय बोसोर गोदाननि बे रंजानायखौ बेनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो ओ नुयो आरो दा बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजाव रंजालि बैसागुखौ रंजा बाजायै फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो फोजोबनाय जायो दा नोंथां
औ औ नोथां
माने समाबोथ एसे बावबाय माने बेखायनो उननि सेसनाव जोङो माने सावरायबावसिगोन आरो
अ अ अ दे बिदिब्ला नोंथां ओ लाखिलायथनोसै नामा दे अ दे